हेलौ
औ औ नोंथाङा फंनैसो बाथ्रा सावरायनो होना नोंथांनाव कल हरनाय जादों नोंथाङा दान्दिसे सम होनो ओ बर'नि मोनसे फोरबो बैसागोनि सायाव
औ
थांआ फंनैसो बुंना होन नागोन ना बैसागुनि सायाव जे बैसागुआव जोङो मा मा खालामो मा मा मायो नोंथाङा बेखोनो फंनैसो बुंना होनो
औ आं आं बारा मिथिजोबा नोंथां। अब्लाबो बुंनोसै औ औ जोङो बैसागु फोरबो होमबा मिथिगौ बेबायदिनो जोंनि बर'नि फोरबो बेबायदिनो जोङो बैसागु समाव बेबायदिनो जोङो ज' ज'यै बेबायदिनो माइब्रा फिथा बेबायदिनो सिथाव फिथा बनायनानै जायो आरो जोङो बेबायदिनो ज' ज'यै जोङो खाम सि फुं लानानै बेबायदिनो जोङो न'खर न' खर माग्गियो बेबायदिनो जोङो जोबोद रंजायो बेबायदिनो बैसागु फोरबो फैबोबा मिथिगौ गोदो गोदाय निफ्रायनो आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जोङो फालिबोनाय फोरबो
औ
फ्राय जोङो बे बैसागु फोरबोआव जोङो बेबायदिनो जोङो बायदिसिना बेबायदिनो मैगं थाइगं एक्स'था ना औ बेबायदिनो खा खांनानै जोङो संनानै जायो आरो बेबायदिनो जोङो जेरै माइ ब्रा माइरं माइब्रा माइरंनि बेबायदिनो जोङो फिथा बेबायदिनो गुन्दै उवालाव नङाबा दिंखियाव बेबायदिनो दानि बायदिबा जोङो ग्रेन्दार मेचिन बेबायदिनो बाहायो बेफोराव जोङो माइरं माथा गुन गुन्दै बेबायदिनो माइब्रा नि गुन्दै बनायनानै जायो न' औ औ बेबायदिनो आरो जोङो बेबायदिनो गोबां बेबायदिनो जोङो न'खर न'खर गिदिंना जोङो जोबोर रंजायो बेबायदिनो जोङो फानसनफोरबो खुंनाय जायो बेबायदिनो फानसनफोरबो जोङो बादिलायनाय बेबायदिनो गोबां खेला फोरबो लायो जोङो बे खेलाफोराव जोङो बेबायदिनो बान्था होलायनाय बान्था मोननाय बेबायदिनो जोङो गेम फोर लायो न औ बेबायदि बिदिनो फालियो आरो नोंथाङा गुवारैनो बेबायदिनो बैसागु नि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन आं बाराबो मोजां मिथिजोबा नोंथां।
औ औ औ नोंथाङा जाखिनि बुंबाय बेफोर गासैबोथ' नंगौआनो नोंथाङा ओ गासैखौबो नोंथां आनो फोरमायना होबाय दा आङो जिखिनि हायो ओ आंबो गुसुङै फोरमायना नाजागोन
औ
नोंथां बैसागुयावथ' जोङो बैसागुखौ जोङो स्नि सान फालिनाय जायो।
औ
दान लाख लाखिनाय जायो बेनिफाय जोङो रंजानायखौ जोङो स्नि दाना लासे लाखियो। बिदिनो जोङो बिदिनो मोसौ थुख खैयो बैसागुयाव जोङो मोसौ थुखैयो।
औ
सुनो बायदिसिना हाइजें बायदि सिना मेगं फान्थाव जेरै आलु बायदिसिना जाहोनाय जायो माला गानहोनाय जायो। बेनिफाय जोङो ओ बेफ बेफोरखौ मावखांनायनि उनाव जोङो दोंसे मेथाइबो खननाय जायो मोसौ थुखैनायाव लाव लाव ला फानथाव जा बो सोर बोसोर बारायबाय था होननाय बेखौ मावनाय जायो बेनिफ्राय जोङो बैसागुयाव उन्दैया गेदेरखौ गे गेदेरखौ खुलुमो। आरो बिदिनो जोङो रंजायो जों बैसागुआव स्नि स्नि दान रंजायो। ओ नोंथांनाव आङो मोननैसो सोंबावनो हागोन नामा?
औ सोंनो हागोन नोंथाङा मा सोंनोन लादों।
बैसागु मोसानायाव माबायदि फाराग नुनो मोनो?
हेलौ नोंथां खोनायाखै मोजां।
ओ नोंथाङा गोदो आरो दानि बैसागु रंजानायाव माबायदि सोलायनाय नुनो मोनदों?
औ बेबायदिनो सोलायनायखौ आङो बेबायदिनो नुनो मोनदों। जेन'बा गोदो गोदायनिफ्राय दानिखौ आङो एसे दुरबल बायदि नुनो मोनदों।
औ
गोदो गोदाय ग्रोम ग्रोम बेबायदिनो जोङो बांसिनै मोजाङै बेबायदिनो
जानाय थाबायनायफोरखौ नुनो मोनोमोन आरो आङो दानियै नायोबा बेबायदिनो एसे दुरबलफोरखौ नुनो मोनो ओमफ्राय आरो सानना नायोबा माखासेफोरा सोलायनायबो फैबाय। बेबायदिनो सिगां फोराव जेरैमोन दा एसे सोलायबाय बेबायदिनो सिगांफोरावथ' बेबाय दि फानसनफोर लानाय जायामोनदां न'?
औ नों
औ औ दाफोरबा जोङो बोरैबा नायोबा बेबायदिनो फानसनफोर माफोर लायोबा बेबायदिनो गोजोननाय मोनो न' बेबायदिनो मोजां मोनो जोङो बेबायदिनो फानसनफोर गानो बेबायदिनो मोसानो बेबायदिनो बादायलायनायाव बाहागो लानो आरो नायनो जोबोर मोजां मोनो। आरो बेफोरखौ नायोबा दायो जोबोर मोजां मोनो बेफोराव बा बेबायदिनो जोङो
उम
आरो बेबायदिनो सिंगारफोर लाबोयो बेबायदिनो मोजां मोजां गोदै गो गोदै देंखोफोरजों बेबायदिनो खननो गोरों सिंगारफोर लाबोयो बेबाय बेदिनो खोनासंनो मोनो बेफोरखौ जोबोद गोजोननाय मोनो आरो । आरो आरो नोंथाङा फोरमायबावनो हागोन बैसागुनि था
जोङो बांसिननाय खाम, सिफुं, सेरजा, जथा लानानै रंजनाय जायोमोन । नाथाय दा गोदोनि बायदि दामजु बायदि लानानै रंजानाय जाला दा बांसिनै जोंनि बर' गामियाव बक्स बायदि लानानै रंजोननाय जायो आरो । बिदिनो गोदो ज' जयै थाङो दा रंजाग्राफोरनि अजिमायाबो खमायलांबायबाय। गोदो जेरै ज' ज' थाङोमोन दाना बिदि बैसागुखौ बिदिनो खाम, सिफु खाम, सेरजा, सिफुं, जथा आरो बायदि बायदि दामजु दोङो बे आरो गोदो बोराय बुरै ज' गासैबो थांजोबोमोन सेंग्रा सिक्ला बोराय बुरै नाथाय दा एक्स्रा आरो बोराय बुरैफोरा एक्सट्रा थांनाय जायो बिदिखौ जोङो बांसिन नुनो मोनदों। जाबाय दान
औ ।
दा सेंग्राफोरा बक्स बायदि लाना मोसाहैयो सिख्लाफोराबो बिदिनो एक्सट्रा बोरायफोराबो एक्सट्रा
नंगौ औ । औ सोलायबाय औ । खाम सिफुंफोर औ ।
बुंनो थाङोबा जोंहा गोदो बैसागु रंजानाया मिथिंगायारि बायदियै रंजानाय जायोमोन ना
औ औ नंगौ औ । खाम सिफुंफोरजों बेबायदिनो थाबायोबा मागिबा बुहुद माबा ग्रोम ग्रोमसिन मोनोना औ दानि बायदिबा दानिया दाम खाव दुमखाव बेफोरबायदिखौ बांसिन नुनो मोनो न'?
औ ।
औ गोदोनि गोदोफोरनिबा खाम सिफुंजों बेबायदिनो ग्रोम ग्रोम गोदो ओरै बेबायदिनो सिप फुंनि देंखोजों ओंखामनि देंखोजों बेबायदिनो जोबोर मोजां मोनोमोन दानि बायदि बा बेबायदिनो जोङो बांसिन बक्सफोरखौ बाहायो न' बेबायदिनो बक्सफोरखौ बाहायनानै जोङो बेबायदिनो मागियो थाबायो बेबायदिनो सेंग्रा सिख्लाफोर बोराय बुरैबाबो आरो' नोंथाङा फोरमायबावनो सानदों बैसागुनि थाखायागै फोरमायनो हागोन ।
औ हागोन नोंथां बैसागु समाव जोंहा बार अखा बायदिसिना फैयो मिथिंगा बिथाया समायना जायो बिदिनो गोबां सालायलाङो जोंहा गोदान बिलााय बैसागु बोथोराव मासे दाउ गावो गाबो जायखौ जों खौवौ होनना बुङो बेयो बैसागु बोथोर समाव जोङो गाबो बेखनो जोङो खौवौ होनो । बिनिफ्राय जोंहा बैसागु बैसा बिदिनो गोबां बिलाइ गोरानफोरा सिरिलाङो बे बार अखाजों आरो बिलाइ गोराना सिरिनानै अखा हायोब्ला जोंना बिलाइ गोथां सिलियो । बिदिनो बैसागुआव जोंना मिथिंगा बिखायानो समायना जाजोबो आरो नोंथां । बेजों लोगोसे बर'फोरनि सुबुं सेरजानि देंखोजों गोसोफोरा गोजोननाय मोनदों।
औ नंगौ। नंगौ औ नंगौ नोंथां बुंनाया गासै गासैसिबो सैथो गासैबो नंगौआनो बे बेबायदि नोंथांनिफ्राय बिदिनो मिथि जि खौ मिथिनो हाबाय बेबायदिनो नोंथां बुंनाया गासै बैसागु बोथोर सफैबा बेबायदिनो गासैबो दंफां लाइफां बेबायदिनो गोद दान बिलाइ खिलिजोबो बेबायदिनो गोजाम बिलाइफोरा गासैबो राननानै बेबायदि बिदिनो सिरि जोबनानै बेबायदिनो गोदान बेबाय बिदिनो बिलाइ गोरलै खिलिनायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो बेबायदिनो बार अखा फोरबो बेबायदिनो फैयो न' बेजोंनो लोगोसे बे आरो दंफां लाइफांफोरखौ बेबायदिनो बिलाइ गोरलैफोर खिलिनायजों जोबोर समायना नुयो बेबायदिनो।
मोजां सोमखोर बेबायदिनो नायनो समायना नुयो दंफां लाइफांफोरखौ।
नंगौ।
औ आरो नोंथाङा सुंद'यै बुंनो हाबावगोन।
औ नोंथां आं नोंथांखौसो मोनसे सोंथि सोंनो सानदों ओ नोंथाङा माब्लाबाफोर दाउखौऔ नुफेरबाय ना?
ओ। दाउ खौऔखौ औ दाउखौऔ खौलाय नुनायालाय नुबाय औ हेल' नोंथां औ औ खोनासै
औ आ बेैसागु समाव बांसिन नुनो मोनो। ओ दाउखौऔआ गारांबोयोबा जोंहा जोबोद मिलौदो दाउखौऔनि बे बैसागु समावल' गाबनायखौ बांसिनै नुनो मोनो। औ दंफांनि दालायाव थानानै गाबो।
औ औ अब अब्ला नोंथां नोंथांजों बेबायदि औ
औ नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय औ आं मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिबाय नोंथाङाबो नोंथां मिथिगौ आंनि आंनिफ्राय मिथिबाय
औ नंगौ नोंथां औ गोजोनथों।